औ नोंथाङा खोनादों?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो दसे फ्रि दङना नोंथां?
अ दं दं नोंथां दं।
औ आङो नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव रायलाय नो बा सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा जुदि हायो ला
अ हागोन हागोन नोंथां।
औ जोङो दानिया अब्ला बैसागुनि जोंनि बर'नि जेनाखि बयनिफ्राय देरसिन फोरबो बे बैसागो औ औ औ रंजालि बैसागोनि बागै एसे सावरायलायदिनि होमबा नोंथां।
अ औ जागोन जागोन नोंथां।
औ दा बे बैसागो जेनाखि जोंनि बर'नि रंजालि बैसागो बेखौहाय नोंथांनि ओनसोलफोरजों बा नोंथांनि खाथि खालाफोराव माबोरै फालियो बा माबोरै खुंफुङो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन हागोन हागोनथ' औ जोंनि बैसागो होनबोलाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो फोरबो बे नागारनो हायो।
औ नोंथां।
अ बे जोंनि बे बैसागो रंजानाया जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबौमोननि समनि बे सोलिबोदों आरो बेखौ जोंनि बर'फोरा जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोदों आरो दाबो बियो बेफोरबायदिनो फालियो आथिखालाव एसे आलादायै फालिनायखौ नुयो जों बैसागोफोरखौ
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बैसागो होनबा गोदो गोदायथ' जोङो मासे गाहाम फालियोमोन जों बैसागोखौ। नाथाय फायै फायै फायै दा बयहाबो समनि आंखालनि थाखाय जों सप्तासेल' फालिनाय नुयो जों बैसागोखौ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खाथि खाला आर'जना गामि एबा बिनि खाथि खाला गामि फोराव जों बैसागो गासिबो गामियावनो जोंनि खाथि खायालाव एखे रोखोमैनो फालियो।
औ औ
बेफोरबायदिनो बैसागोनि गिबि बैसागोनि गिबि सानखालिनो जों मोसौ थुखियो। जों मोसौ थुखैयो मोसौखौ फुङावनो उथि थिनानै जोङो दैमायाव लाना थाङो जोङो थुखैनो जेरै लाव फान्थावनि माला हालदैनि माला होनानै जोङो दिगलिथि बिलाइ ओमफ्राय ओ मोखोना बिबारफोरखौ लानानै जोङो मोसौखौ दैमायाव ओ थुखैहैयो जोङो आरो जोङो आरो जों बेफोर थालिरनि था हांगार इनिफ्राय मा होनो जाथि थाव ओ मिक्स खालामनानै जों ओ फोननो हानाय जायो फोथा।
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जों लांनानै ओ थुखैहैयो। दैमायाव थुखैनानै जोङो बिसोरखौ होमबा खालि जों मोसौ खाया जोङो हेगारना होयो उदां खालामना होयो आरो जों बे ओ मा होनो ओ होनबाखलि जों गोदान फागानि दिरुंदो खायो बिसोरखौ। पुराना दिरुंदों जों खाया होमबा खालि जों मोसौखौ आरो जोंनि बे बर'नि फोथायनाय दं आरो जोङो बे थुखैनो थांना माखासे मेथाइफोर खननाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बेफोरखौ। ओ बिनि उनावनो जोङो मोसौ थुखैखांनायनि ओ उन उनाव
औ।
दुगैस्रां लोबस्रां नआव फायो आरो बैसागोनि मोसौ बैसागोनि उनाव जों आरो मोनसे जाबावो जोंनि नैथि सानखालि बे मानसि बैसागो एबा गसाइ बैसागोखौ जों फालियो होमबा खालि जों गासैबो न' न'आवनो जोङो फुजा होयो जोङो।
औ नोंथां।
होनानै आरो जोङो उन्दैफोरा गोदोरफोरखौ मान होयो खुलुम होयो गिदिरफोरखौ देरसिनफोरखौ आरो सोरबाफोर आर'नाइ दख'नाफोर बिदिनो मान बाउवो आरो जों गिदिरफोरखौ। होमबा होमबा खालि औ बेनिफ्रायनो ओ जोङो बैसागोखौ जागायजेनो। ओ बिनि उननिफ्राय जागायजेनो जों बिदिनो ओ ज' ज'यैनो लोगो नांनानै सेंग्रा सिख्ला ओ बोराय बेन्थ' बिदिनो गथ' गथाय लोगो नांनायजों ज' ज'यैनो रंजा बाजाजों बयनिबो न'खर न'खर जों मोसाहैयो जोङो खाम, सिफुं, जथा दामनानै थख' थरखा दामनानै जोङो ज'यै ज'यैनो बैसागोखो रंजायो आरो जों। आरो बुरै फोरा बिदिनो ओ माइरं मागि होयो न'खर न'खर थानाय बुरैफोराबो।
औ।
अ बेफोरबायदिनो बैसागो खौ गोदोथ' बे माहासे गाहाम बिदिनो फालिबोदोंमोन दा जोंनाव सप्तासेल' फालिनायखौ नुयो जों। सप्तासे फालियो होमबा बेबायदिनो जों स बिदिनो सयदि द' सान गाहाम जों मोसायो। लोगो नांनाय मोसानाय जोङो जोबनायथिं जोङो बे मागिनाय मोननाय फैसा खौ जोङो जयैनो जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो जोङो जेरै माबाफोर दुब्लि फोथार बा थानसालि खाथियाव नङाबा जों दैमा फारफोराव जयैनो जोङो रायजोफ्रा लोगो नांनानै लावखार ओंखाम जायो जोङो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै बैसागो फालियो आरो लोगोसे बिदिनो आलासि दु ओ दुमसि आलासि जालायनाय जायो जों बे बोसोर बैसागो समाव बेफोरबायदिनो आरो। अ नो-नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो?
औ औ नोंथां औ हागोन। दा जोंनि ओनसोलावबो फ्रायानो जेरै नोंथांमोननिथिं फालियो बेबायदिनो फालिनाय खौ जोङो नुनो मोनो। दा जोंना जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों बै सागोनि सानसे सिगां जे मोसौ बैसागो एबा जोङो संक्रान्ति होननानै बुङो दा जोंना बे संक्रान्ति होननानै बुङोब्ला जोङो आरोबाव जोंना मोनसे ओ हुदा दंबावो जोङो बेयावहाय गोबां रोखोमनि जे मैगं-थाइगं जेरैहाय जोंनि आबै आबौमोना बुङो जोङो बेयावहाय सेजौ से था ओंख्रि बा मैगं बुथुमनानै जोङो बेखौ संनानै जानांगौ होननानैबो बुंनाय जायो। दा जोङो बे हुदाखौ दासिमबो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जों- जोंनि ओनसोलाव। जोङो गोबांथार मैगंफोरखौ बुथुमनाय जायो जेरैहाय जोंना दङ दिंखिया, बा खिफि बेन्दों बा नोरसिं बिदिनो बायदि रोखो खोमनि गोबांथार ओंख्रिफोर खौ बुथुमनानै औ औ।। औ औ नंगौ नोंथां। जायखि जाया जोंनि खाथि खालाफोराव बा जोंनि हाग्राफोराव मोननाय ओंख्रिफोरखौ लानानैहाय जयै बुथुमनानै जोङो बेदरफोरजों बा माबा मोनसे बि जाग्रा ना फोरजोंहाय जोङो संनानै जानाय जायो आरो।
अ नंगौ नोंथां।
औ। लोगोसे अखानायै फैबाय मानसि बैसागो दा जोंना बे मानसि बैसागोआव जेरै नोंथाङा होनलांबाय ओ गिदिरफोरा उन्दैफोर खौ मान होयो। आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ सनमान लायो। बेफोरबायदिनो न'खर न'खर थांलायलाय नानै गिदिंलायनानै। आरोबाव लोगोसे जोंनि जेनाखि बर'नि गाननाय जोमनाय जेरै- गामसा, बा दख'ना गोमो-गोथां गाबनि बेफोरबायदि समायना-रमायना देलायफबना नैै जोङो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरबायदि लायै- लायै न'खर न'खर हाबनानै मेथाइ खुगाजों खननानै मोसाबायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलजों। नाथायबा जोङो बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनफोराव जे जोंनि आबै- आबौ फोरनि दिनफोराव बांसिनै खुगाजों खननानै बा खाम, जथा, सि फुं, सेरजा बेफोरखौ लानानै मोसाबायनायखौ नुयोमोन नाथाय दा दानि बोथोरावहाय जोङो नुनो मोनो जे दायो बांसिनै बे जेनाखि गोदानै ओंखारनाय बा मोननो थांनाय बक्स बा बेफोरबायदि माबा मोनसे मेथाइफोरजोंहाय औ बांसिन मोसानाय औ औ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ दा बे नोंथांमोननि थिंजायबो बे संक्रान्तियावहाय ओ जेनाखि जोङो मैगं थाइगंजों बानायो बेखौ जायोना नों थाङाबो?
अ जायो जायो आं बेखौ बुंनो बावगारदों नोंथांखौ जोंनिथिंबो बैसागोनि बे मोसौ बैसागो जोबनायनि उनाव मानसि बैसागोखालि जोङो बयबो जयैनो हाग्रा हाग्रा बंग्रा मे गं खानो थाङो जों ज' ज'यैनो हौवाफोर हिनजावफोर जोङो बेफोरखौ नुयो आरो जों जेरै दिंखिया, खुन्थाइ बेफोर पादिलथा जि जि मोनो आरो जों ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि आबै आबौमोना। एकस' जौसे सेेता ना मा बुंनाय बाथ्रा बुं बेखौ आथिखालाव मोननो थांला जोङो बेफोरबायदिखौ जेना जोङो जोंनिथिं मोनस्नि मैगं-थाइगं खनथुमना जानांगोन होननानै जोंनिथिं बुङो आरो। बेखौ जौसे सेथाखौ मोननो थांला जों बेनिखायनो जों बेयो मोनस्नि रोखोमनि बे मैगं थाइगंं खोन थुमबायना जायो जोङो
औ औ दा गोदोनि आबै आ बौमोना आरोबाव बुंबावो जे बेबायदि मैगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि बेमार- आजारफोरा गायो। एबा बेमार आजारफ्रा जानो हाया। होननानैबो बुंनाय जायो आरो दा बे बाथ्राया नंथारगौ होननानै नोंथाङा सानो ना नोंथां?
अ नंगौ नंगौ नोंथां बेखौ आं मानो फोथायो होनबा जों जों जोंनि बर'फोरा हाग्रानिफ्राय जेसेबां मैगं-थाइगं खानानै जायो बेफोर मैगं थाइगंआव मोन से नङा माबा मोनसे भिटामिन थायो बेमार-आजार गाहोनो हायो बेफोरखौ जेरै जों दिं खियानो जा बेयावबो माबा मोनसे हाबना दं बेनिखायनो जायो खुन्थाइफोर देहानि थाखाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय मोजां बेनि थाखायबो जानाय आरो जोंनि फोथायनाय बे नंमारगौ बेफोरखौ जायोब्ला बेमार आजारा दाननाय थाङो आरो। बे नंगौ आरो साइन्टिफिकेलि बेफोर प्रुभबो जादों जों।
औ औ।
मैगं थाइगंनि सायाव
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि आयुरवेदिक बा माबा मोनसे बिफोरबायदि मुलि जों बाहायनाय बे खौबो नुनो मोनो आरो औ।
बेफोरबायदिनो जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदिनो हाग्रानिफ्राय जानानैथ' गोदो गोदाय नि जोंनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला बेसेबां राफोदमोन। मानसिफोरा गोख्रोंमोन नाथाय बेफोर जानायनि जाहोनावानो गोख्रोंमोन जोंनि सुबुंफोरा नाथ आथिखालनिफोरखौ नायोबोला माबा नंला आरो गोदोनि बायदि सुबुंफोरा। औ दा जोङो जोङो मैगं थाइगंखौबो जोङो बायना जायो। हासार होनायफोरफोरखो माबा होनायफोरफोरखो बेफोर जाहोनाव जोंनि देहा फोर मोजां नङा गोदोनि सुबुंफोरनि ख्रुय आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेफोर जानाय जाहोनावनो गोबां बोसोर थांना थादोंमोन।
औ औ नोंथां नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन दा आङो नों बिथांजोंहाय बैसागु नि बागै रायलायनानै बिराद मिथियै बाथ्राफोरख खौ खोनानो मोनबाय। बा सावरायनो मोनबाय बिनि थाखायनो आङो नोंथांखौ हामबाय होनो आरो नोंथां।
अ गोजोन्थों नोंथां।